हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा ओरैनो दायो मा मावगासिनो दङ
आङोथ' दायो बर्थमान ओरैनो दङ नोंथां
अ नोंथाङा जुदिहाय ओरैनो दङब्ला माने आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ ओ ओरैनो थ' जेबो खामानि गैथ'वा नोंथां सावरायजागोन दे नोंथाङा बुंनो हागोन दे
औ जोंनि आयदाया जाहैबाय माने गोदोनि समाव आबाद मावनाय आरो दानि समनि आबाद मावनायनि ओ जिनाखि जोङो माइ आबाद मावो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ नैबे माने जोंनिया माबायदि सोलायबोदों बा माबायदि जाबोदों नैबेफोरनि सायाव आरो
औ
अब्ला आं एसे जागायना होग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां
औ दे जागाय दे
जोंनिया माने सिगांहाय जोङो आबादखौ जोङो ओ नांगोलजों जों हालौवनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां ओ ओमफ्राय नाथाय आ आथिखालावहाय जोङो ओ ट्रेक्टरफोरजों जों हालेवनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोङो माखासे जोङो सिगांनि समावहाय जोङो माराफोरखौबो जोङो ओ मोसौजोंनो जों होनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा माने माजों जायो माबोरै होयो जोङो ट्रेक्टरजों होयो बा जोङो माजों होयो जोङो मेचिन मोनसे ओंखारबाय जाय जोङो माइखौ गारसनबानो माइ गुथिया गथा गथा डाइरेक्ट ओंखारबोनाय नै बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुयो बुंनो थाङोब्ला माने जोंनिया ओ आबाद मावनाया गोबां जौगाबोनो हमबाय होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ माने ओ सिगांनि समावथ' जोङो साननानै ला खारायजेननायनिफ्राय लानानै जोङो ओ माखासे जोंनि ओ आबाद मावनाय स्टाइला एखेयानो नाथाय खिन्थु खामानि मावनाय स्टाइला जोंनिया सोलायबोनो हमबाय आरो ना नोंथां
नंगौ
जेरै जोङो खोथिया फोनाय खाराय जेननाय नै बेफोर माने जोंनिया सिगांनि बायदिनो बिदिनो मावनांगौ जायो जों अब्लाबो माने जोंनिया दा ओ खामानि मावनाय सिथाइला सोलायबोबाय आरो जेरै जोङो सिगाङावहाय जोङो हालौवोमोन मोसौजों ओ जोंनिया नांगोला जोंनिया बे समाव मोनसेल' थायो जोंनि मानिे जायगायाव लांनाय जाय दबलायसे हाखौ जोङो एवनो थाखाय जोंनो मा नांगौमोन से घन्टा बा आधा घन्टा टाइम जोंङनो नांगौ जायोमोन बा बेनिबो जोङो दब्लाय गिदिरबा जोङो बेनिबो बारासिन जायोमोन। नाथाय जोंनिया आथिखालाव मा जाखो नङाबा ओ ट्रेक्टरफोरजों जों हालेवनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जोंनिया मा दसेनो जायो बेयो जोंनो बा मिनिट समाव नो नाङा मानो दब्लायसे हा हालेवनो थाखाय आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ
ओरैबायदि इस्पिड जालांबाय माने जोंना समा गोबां ख-खहा जानायनिफ्राय रैखा मोनबाय आरो माने थाबसिन जानायखौ मोनो जोङो सिगां माने समनि गोबां नस्थ' जायोमोन थाब जायामोन खामानिफ्रा नै बेबायदि जोंना हालोवनायनि बेलायाव बेबायदि जायो आरो आरो जोंनिया मा जायो ओ जोङो दानि जा माने आबाद मावनायाव माइ गायनो जों माने सिगांनि समावहाय जोङो ओ मास मोनसे मोननै गाहाम हालेवब्लाबो जोंना माने मोसौ हालेवनाया जोबामोन आरोना नोंथां औ नाथाय दानिया जों माो जायो सानसेयावनो जोङो ट्रेक्टर लगायनानै जोङो हालौनानै जोङो फोजोबनानै फोमोनजोबनो हायो। बा जोङो खारायदोंब्ला जों खनसे सानसेयावनो जों खाराय नानै लाजोबनो हायो आरो हाखौ औ माने जोंनि जाखिनि मावनाय बे माने इपिड जालांनो हमबाय आरो ओ नोंथाङा बेनि सायावहाय ओ माबाफोर एसे फोरमायनो सानोब्ला फोरमायनो हागोन
औ दाथ' आंनि गोदोनि माखासे गायनाय फुनायखौ नायहरोब्ला बा माखासे आबै आबौमोननि फोरमायनाय बादिब्लाथ' गोदो जेनेब्ला गायनोब्ला जोङो बिराद खस्थ' बांसिन खालामनांगौ जायोमोन
औ
जेरै गोदोनि सुबुंफ्राथ' सोरांस्लाब मोनै दुब्लियाव ओंखारोमोन बे दब्लायसिखौनो हालेवनो थाखाय गोबां सम बा घन्टानि गोनांथि जायोमोन
नंगौ नंगौ औ
दा दानि जुगायाव नायोब्ला नै दिनै बे दब्लायसे हा हाखौ एवनायाव बा बिगासे हाखौ एवनायाव बारा सम नाङा जोंनो दा। दा बिदिनो गोदोनि सुबुंफ्रा जेनब्ला हालेवनानै गोबां सम खहा जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो
औ औ नंगौ नंगौ
दा जोंहा दानि सुबुंफ्रा जों ट्रेक्टरफोरजों एवनानै जों दसेनो समनि गेजेरावनो फोजोबनानै जोंहा गोबां खामानि बा मावनो गोनां माखासे हाबाफारि बा खामानिफोरखौ जों होसोफिननो हायो आरो
औ औ ओ साननानै ला ओ जों जेनेबा बे बेलायावहायो नोंथाङा जेनेबा जौगानाय नुदोंना ना माबा मोनसे जोंनिया गोदोनि बायदि थायोब्ला मोजां मोनना? दानि बायदि थाहैनाया मोजां ना माबाफोर खहा जादों नामा नैबेनि बेलायाव
औ जों बुंनो थाङोब्लाथ' जौगानायखौनो होननांगोन जों नोंथां।
औ औ।
मानोना जोंहा। बेफोरबायदि थाबाय थायोब्ला जोंहा माखासे। खामानिफोरखौ बा हाबाफारिफोरखौ जों होसोनो हानाय नङा।
औ औ।
दा बिदिनो जुगजों लोगोसे जोंहा बिदिनो लासै लासै सोलायलांबाय। थागोन बा देभेलप जालांबाय थागोन बिदिनो जों समजों लोगोसे। एसे खारफालांनो रोंनांगोन आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
दा आरो बुंनो थाङोब्ला मोनसे। खहासो होनगोन ना मुलाम्फासो होनगोन जोंहा जेनेब्ला मोसौजों हालेवनायखौ जोङो दानि जुगाव नुनो थांला आरो बांसिनानो।
औ नंगौ प्रतेक माने दानि आथिखालावहाय जोङो। नुनो थांला माने नुस्रानायानो जाला आरो ना नोंथां जेनेबा साननानै ला। ओ खोथिया। थिलि एवनायफ्राव माने जोङो बुङो आरो ना माने बयबो बुङो। ओ गोदोनि मानसिफ्राबो आरो माखासे जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बुङो। जेनेबा मोसौ हालनानै खोथिया फोनाया माने। बांसिन मोजांसिन जायो होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बेनिखायनो माने जोंनिया खोथिया थिलि एवनायावहाय बांसिनैहाय माने। मोसौजों हालौवनायखौ जोङो दासिमबो एसे एनैखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ। दाथ' आरो औ दे।
जोंनियाहाय दङ हालेवनाय बेलायाथ' जोंना जोबनानै थांबाय अब्ला ओ जोंनिया मारा होनायनि बिथिङावबो जोङो माने। ओ मारा होनायनि सिगां जोङो माइखौ हायो नङा होमबा नोंथां। हाखांनायावबो माने जोंनि आथिखालावहाय माने मा जायो जोङो ट्रेक्टरजों रोगानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
नोंगौ।
ए। ट्रेक्टरजों रोगायै जोंनिया माने मा जायोमोन सिगांनि समाव माने जोङो। फाफ्लियाव बानै बानै जों रोगाबा थानायखौ जों नुयोमोन। आथिखालावबो रोगायो फाफ्लिजों बानानै अब्लाबो माने गो खम नुयो आरो ना माने माखासे। जाखिनि हायो माने सोरबा बायदिया। ओ माने एसे एनै गारिनि भारा हरनानै माने दानिया सानसेयावनो दसे समनि गेजेरावनो माने गावनि जाखिनि दुब्लियाव हानानै दोननाय माइ बेफोरखौ माने जोङो न'फोरावहाय लाबोनानै दोनफैनो हायो।
औ नंगौ।
दायो गोदोनि दिनाव जे जों नुयोमोन माने ओ बिगासे माइखौ जोङो माने ओ रोगाबाय था रोगाबाय था रोगाबाबो जोबा। बा सिट मोनसे हाफोराव जों सिट मोनसेयावथ' जोंना बिदिनो थायो। नैजि बिघा नैजिबा बिघा गाहाम जोंना थायो नालाय नोंथां माने जोङो साननानै ला बेनि माइखौ रोगानायावबो जोंनिया माने मा जायोमोन ओ बिदिनो ओ जि जिबा दिन गाहाम जोङो सम लायोमोन आरो।
औ नंगौ।
औ नाथाय आथिखालाव जोङोहाय मा जायो जोङो सानसे बा साननै। नैबेफोरावनो माने रोगानानै जोङो फोजोबनानै ओ लाफैनो हायो आरो जोङो न'खराव दोनफैनो हायो।
औ
औ
दानि जुगावथ' नोंथां आरो जेनेब्ला नोंनो माखासे माइ हानाय समाव नोंनो जिगाबनि गोनांथि गैयाब्लाथ' डाइरेक्ट दुब्लियावनो माइ हाग्राबो ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आं नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंगौ।
डाइरेक नोंनो जेनेब्ला जिगाबनि गोनांथि गैयाब्ला डाइरेक हानानै जायगायावनो बस्थायावनो सोग्रा मेसिनबो ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नंगौ
दा बेल' नङा जेनेब्ला बिनि अनगायैबो जोंहा मारा होग्रा मोनसे टेक्टरजों मेसिन ओंखारनाय दङ।
औ औ
दा बेखौबो जोङो जेनेब्ला माइखौ हाखांनायनि उनाव दुब्लियावनो जायगायावनो रोगानानै जोङो थुबुर खालामनानै जायगायावनो जों माराखौ होनो हायो आरो। दा जोंहा सुबिदाया बेबो मोनसे जोबोर मोजां।
औ मानो आथिखालावथ' जोङो गोब माने मोसौजों मारा होनायखौ जोङो नुवाखौनो बुंनो हायो आरो ना नोंथां। माने होनना बुङोब्ला माने आथिखालावहाय जोंनिया माने मुगाजों सोलायनायजों लोगोसे जोंनिया माने माखासे जौगानायबो फैबाय। बेनि थाखायनो माने जोङो माराखौ जों माने आथिखालावहाय मोसौजों होनायखौ नुनो मोनला आरो ना।
औ
जों आरो मोसौजों सिगांनि समाव होनायाव ओरैबायदि जायोमोन जोंना बारा बुरजाबो जोङो ओ जाबनो हायामोन नङा होमबा? जोङो साननानै ला ओ थ्रिस बार बा सल्लिस बार बेफोरबायदि ओ जोङो जाबनो हायोमोन आरोना माराखौ।
औ
औ बेखौ जोङो मारा होनायाव मा लायोमोन जोंना बेयावनो थानसे दिना होनना बेवहायनो जों थांनायखौ जों नुनो मोनो मोनो। ओ मारा हो दो होदो मोसौजों गिदिंबाय था गिदिंबाय था गिदिंखांनायनि उनाव मा जायोमोन, जिगाबखौ जोंहा आरो एक्सट्रा खनसे गारबावदो। बेनि उनावहाय जोंनिया ओ जाखिनि जाखिनि ओ जिगाबनि उनावहाय जोंना गेब्लेनानै माइ बिलाइफोर थानाय बेखौबो जोंहा आरो साफ फा खालाम दावनांगौ जायो। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनिया आरो माइखौ हुथुमनानै जोङो साफा ओ ज'मा खालामनांगौ जायो बेफोरबायदि जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जोङो नुयो जे ओ जाखिनि नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनिया मारा होग्रा ट्रेक्टर मोनसे दङ। बे जों होयोब्ला माने जोंनिया ओ जोङो सल्लिस बार बा थ्रिस बारखौ जोङो मा जायो। जोङो फास मिनिटबो नांनाय नङा जों आरो ना जोंनो नोंथां। माने नैबे ए मारा बे माइखौ होनो थाखाय आरो।
औ दा जोंनिया सिगां समाव जोंनो बिराद सम नांगौमोन मारा होनो थाखाय मोसौजों लेलाय लेलाय होनाय जायोमोन। दा जोंहा मेसिनजों दसे समनि बा एक घन्टा बा देर घन्टा फोरनि समावनो जोंहा गोबां बिगा बिगा माइनि माइखौ जोङो मारा होनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ अब्ला ओ नोंथां जोंनिया माने ओ समाबो जानानै फैबाय। उननि समावहाय जोङो खाबु मोनोब्ला माने बे आयदाखौनो मोजाङै गुवारै बेखेवनानै जोङो रायज्लायफिननो हागोन अब्ला जोंनि बे आयदायाव रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
दे।